औ हेल' नोंथां खोनादोंना?
आरो बि दा
औ नोंथाङा दा ओरैनो दङना माबाफोर खामानि मावदों।
अरैनो दङ नोंथां।
अब्ला मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ औ नोंथां सावरायजागोन।
ओह बे टपिकआ जाहैबाय । फोरबोनि बागै बैसागु कति मागो दमासि फोरबो बि नि बागै सावरायनो सानदों सावरायनो हागोन ना?
औ औ नोंथां।
आरो बिदिब्ला जों बैसागो फोरबो होनोब्ला बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो एसे फोरमाय फैनो हागोन ना?
औ नोंथां बैसागु होनोब्ला। नाथाय जोङो सैत्र दाननि
औ।
जोबथा खालारनिफ्राय जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो। पेट्र दाम खालार खालि जोङो बे सानखालिखौ जों मैसो मोसौ बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो बै सानखालि लाव फान्थाव बायदि दिगिनिथि बिलाइ। बेफोरखौ नागिरनानै जोङो बुथुमनानै मोसौफोरखौ
आरो
दैमा एबा फुख्रियाव लांनानै सुनाय जायो। आरो मोनाबिलिनि समाव
औ
बिसोरनो गोदान भागा बावनानै गोदान फागाजों खानानै दोननाय जायो।
औ
आरो मोसौ थुखैनाय समाव मेथाइ खनै खनै मोसौ फोरखौ थुखैनाय जायो लाव जा फान्थाव जा बोसोरि बोसोरि। एरबाय था
ओ। बेनिफ्रायनो
बिमा गायदो बिफा बिफा गायदे बायदि दा जा नों जा गिदिर गोलाव बेबायदि होननानै थुखैनाय मुङै। मुङै थुखैनाय जायो। आरो बिनि अखानायै बैसागुनि से खालारखौ
मानसि बै
माइसि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो। मानसि बैसागुनि सानखालि मानसिनि बैसा सागुनि सानखालि उन्दैया गेदेरखौ गेदेरा उन्दैखौ। मान होनानै खुलुमनाय मान बावलायनाय जायो।
गोबां। न'खरावनो बैसानखालि
बाथौ फुजा बाथौ गायनाय बायदिसिना फुजा फोरबोबो लाखिनाय जायो। आरो बिनि उननिफ्राय स्नि सान सिमहालागै बैसागु बसु बोथोरखौ रंजायै रंजायै बरायनाय जायो।
मोसौ थुखैनाय सानखालि जों बायदिसिना मैगं जायो नङा होमबा बर'फोरा मा मा? गोखा गोखै खांसना जायो बेफोराव मा माखौ जानाय जायो?
बैसागोनि सेथि सानखालि मोसौ बैसागुखालि
औ।
गोदोनिफ्रायनो खोनाबोनाय बायदियै गोबांहाय मैगं थाइगं नागिरनानै जानाय जायो हाग्रा बंग्रानि बायदिसिना बिलाइ फिथाइफोरखौ नागिरनानै जानाय जायो जेरैहाय हाग्रानि दिंखिया खुंखा।
खेरादाफिनि
सेराय दाफिनि।
औ।
आ बुथुवा खुथ्रा। गोबांहाय बुथुमनानै बेबायदिनो। से जौ डाइनटा। बुथुमनानै जानाय जायो। बेफोरो गोबांहाय मुं लानो हायो नाथाय जोंना मुंखौ बुंनानै। बुंनानै फोजोबजोबनो हानाया गोब्राब।
फाय काथि फोरबोखौ मा हिसाबै फालिनाय जायो?
जों काति फोरबोखौ काति दमासि हिसाबै फालिनाय जायो काति ओ फोरबोनि खा काथि दाननि सेथि खालार खालि
औ
दुब्लि फोथाराव माइ आबादफोराव माइ आबादा मोजां जाथों बायदि एम्फौ एनला जानायनिफ्राय बा बासायनो हाथों साननानै
दुब्लि फोथाराव लांनानै बुथ बेबायदिनो थालिर खुसेर बेबायदिनो गय गोरलै फाथै बेबायदि होनानै जोङो फुजा खालामहैनाय जायो आरो बै सानखालि न'आवबो जयै नखरै
आलारि बाथि लगायनाय जायो नङा होमबा
आलारि बाथि सावनाय जायो नखरै बायदिसिना जानाय लोंनायबो जानाय जायो गासैनिबो न'खराव बेदर फिसा बिदिनो जौ सेरेब लानानै रंजानाय फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो काति दमासिखौबो
औ
बेनिफ्राय नोंथाङा मागो दमासिनि बागै एसे फोरमायनानै होदो
मागो द'मासि होनोब्ला जोंना पुष दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय जागायो नङा होमबा
औ औ
ओ मा पुष दाननि जोबथा सानखालि जों बेला ओ मा होनो बेलागुर एबा बेलागुर होननानै बुङो बेखौ ओ खोमसि खोमसि सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां ओ बेखौ सावनाय जायो नङा होमबा
औ औ औ
खांनायनि उनाव न ओ मा होनो न'आव बारि बागान गय बिफांफोराव जिगाब खानाय जायो नङा होमबा जिगाब खानाया फिथाइ थायनो रोङिफोरा फिथाइ थायनो रोंङो होननानै फोथायनाय जायो नङा होमबा औ बाख्रियाव बो गोबोरखि लिरथेनाय जायो नङा होमबा न'खौ सोरगिदिं माइनावा ओ माइनावा थाथों जेरावबो थांनो हाया होनना फोथायनाय जायो नङा होमबा बेनिफ्राय सेथि साननिफ्राय ओ बायदि ना रोखोमनि फिथा सौराय सावनाय जायो नङा होमबा जों फिथा ओ फिथा सावनो थाखाय सिगाङावनो माइरंखौ नांगौबायदि लानानै सोम सोमना दोननानै दिंखियाव देनाय जायो नङा होमबा देखांनायनि उनाव नों बायदि सिना फिथा सावनो हायो जेरै थाव फिथा एन्थाब ओ लादु
औ औ
ओ नालेंखल लारु मिथाइनि लारु गोबां बायदि बायदि लारु बानायनो हायो नारेंखलनि सिराबो बानायनो हायो नङा होमबा ओमफ्राय मागोआव बायदिसिना बिदिनो फिथा सौराइ सावनानै जायो आरो। ना बेदरबो जायो गोबां जमा जमा न'खराव नोंथां नोंथांमोननिथिं मा मागो फोरबोखौ माबायदि फालिनाय जायो एसे। बुंनो हागोन ना
जोंनि बे ओनसोलावबो मागो फोरबोखौ बेबायदिनो गाजा गोमजा। दायै फालिनाय जायो
औ।
मागोनि जोबथा खालार खालि ओ। गोरोन्थि जादों। ओ पुस दाननि जोबथा खालारखालि मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो बैसानखालि गामिनि गासैबो। आरो न' आरि लिरस्रांनानै। ओ माइरं। खौ सोमना दोननानै गासैबो फिथा सौराइफोरखौ सोरान नावबा जायनाव दिंखि दंङ बा उवाल दंङ फोरखौ नायगिरनानै बयबो ज' ज' रंजा खुसियै देयो
औ।
बिनि बै सानखालिनो हरनिफ्राय फिथा सौराइफोरखौ सावनानै बयबो जायो
औ। नोंथाङा मा मा फिथा सावनो रोंगौ
आं फिथा सावनो रोंगौ माने मा मा खोथा साननो रोंगौ माने आङो
बिदिनो सिथाव एन्थाब माहोनो ला- लादु आरो।
फिथा लावदुमखौ जों मागो मागो दानाव जानाय जाया नङा होम्बा मागोआव फिथा लावदुम जायोब्ला मोसौनाव दुमालु जायो होनना फोथायो नङा होमबा
फिथा लावदुमखौ मागोनि सानाव जानाय जाया
औ।
बिदिनो फिथा लावदुम होनोब्लाथाय फिथा लावदुमखौ माबोरै बानायनाय जायो होननानै नोंथाङा सानो।
फिथा लावदुमखौ ओरैनोथ'।
समाबो जाना फै समा जाना फै फैबाय दे बिदिब्ला नोंथां दोन्थनोसै नामा।
औ दे दोनथबाय नोंथां।